खुलुमबाय नोंथां हेलौ।
औ नंगौ नोंथां हेलौ नोंथां।
एबारो मोजाङै खोनादों ना?
औ नोंथां आङो बारा एसेबां ओ खोनानो मोनाखै नोंथां नोंथाङा एसे गोसा होनबावनो हागोन गोन नामा नोंथां?
मानो दाबो जादों नामा बिदि? हेलौ।
औ हेलौ नोंथां।
अ दाबो इदि खोनादों नामा?
औ। नोंगौ नोंथां बारा एसेबां सथ' रावखौ आं खोनाफैनो मोनाखै नोंथां।
औ मा मा जादोंथाय होनबा? ओ दा मोजां खोनायाखै नामा नोंथां लासै
औ रायलायजागोन खोमा दे नोंथां ओ माने आयदा बा नों माखौ लानो।
अ अ। बिदिब्ला जोङो जोंनि रंजालि फोरबो बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै बिदिब्ला नोंथां।
औ औ हागोन दे नोंथां।
ओ ओ ओ जोङो रंजालि बैसागु होनोब्लाथ' जोंनि साफ्रोमबो ओ जोंनि जि - ओ बर' सुबुंफोर नङा होमबा बे रंजालिफोरखौ जोङो गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो रंजायो नङा होमबा? आ दा जोङो बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो माबोरैहाय फालिनाय जायो बा जों जों माब्रैहाय ओ रंजायो। ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे ओ आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ। औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा सोंनाय बायदिनो जोंनि रंजालि फोरबो बैसागोनि बागै आं नोंथ नोंथांनो फंनैसो ओ फोरमायनानै होनोसै नामा नोंथां। औ। ओ रंजालि बैसागो होनोब्लाथ' जोंना गिबियावनो बैसागुनि बाथ्राया फैग्रोयो। ओ बेबायदिनो जोङो बैसाग गुआवहाय ओ जों गोबां बर' सुबुंफोरानो रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों थां ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय जोङो बेबायदिनो बैसागु बोथोर सौफैब्ला जोङो रंजालि बैसागु फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ थिग बेबायदिनोहाय रंजालि बैसाग सागु फालिनायखौ जोङो ओ मानिफ्राय जागायजेनो होनब्ला जोंना गिबियावनो सैथ्र दा नि लासनिफ्राय जोंना जागायो आरोना जोंना ओ बैसागुखौ ओ मोननै गैयै खुङो होननानै जों मोनथियो जेरै जोंना मानसि बैसागु बा जोङो मोसौ बैसागु। ओ बिनिनो जोङो ओ मोसौ बैसागुखौ बोरैहाय फालियो होनोब्ला आङो नोंथांनो फंनैसो रावाव फोरमायना होग्रोदोनि जेरैहाय जोंना बैसागु ब मोसौ बैसागुखौ जोङो गिबियावनो फुङाव फुं जायोबोला जोङो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां खालामना बेबायदिनोहाय बुथुमनानै दोननाय जेरै दिग्लि लेथि बिलाइ थाराय गाज्लि ओ हालदै फान्थाव ओ पानिलाव बेबायदिनो बायदिसिनाफोरखौ जोङो औवानि थेगल जिरनानैहाय सुनानै लानाय जायो माला जायखौ जोङो मोसौनियाव मासे मासे गानहैयो बा जोङो न'नि उखुमु मुदा बा गलि बायदिसिनायाव जोङो दोनो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो मोसौनो ओ मोसौनि गं बा आसुगुरावहाय थाव फोननानै होनाय जायो बेनि उनाव मोसौखौ बेबायदिनो न'नि थौ बा सारायनिफ्राय जोङो हांगारखौ हना लानानै जोङो जानाय थाव होनानै औवाजों मुथा खानानै जोङो बेयाव फोथा फोननाय जायो आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ दुब्लि फोथारसिम होनानै लाङो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला मोसौखौ होनानै लांगोन अब्ला जोंना बेयाव बर'निनो दोरोङारि मेथाइ मोनसे दोङो आरोना नोंथां जायखौ जों बुङो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिमा गायदे बायदि दाज जा बिफा बलद बायदि जा होननानै जोंनि बिखि बेबायदि सल' खननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जेब्लाना जोङो मोसौ खौ गलियाव लाबोगोन अब्ला जोङो गलिखौ मोजाङै लिरस्रांनानै बेयाव गय जरा फाथै जरा बा बुद प्रसाद लाइजौलाय होनानै जोङो आलारि बाथि होनानै फुजा होनाय जोङो नुनो मोनो आरो जोङो गोजाम फागाखौ गारनानै गोदान फागा होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बैसागोनि से खालार खालिहाय बेबायदिनो न'खराव फुजा होनानै बेबायायदिनो न'नि थानसालिफोर न' बां लिरस्रां लुस्रां खालामनानै गिबि बैसागोनि से खालार खालि जोङो बेबायदिनो न'नि थानसालियाव खुलुमनायजों लोगोसेनो जोङो गामिनि थानसालिफोरावबो थांनानै खुलुमो बेनि उनावहाय जोङो गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरानो ज' जानानै बेबायदिनो बोर लालायो आरोना नोंथां जेरैहाय उन्दैया उन्दैफोरा गोदोरखौ खुलुमो जेनेबा उन्दैफोरखौ बोर होयो बेबायदिनो उन्दैफोरा गोदोरफोरखौ सनमानै बेबायदिनो खुलुमलायनानै जोङो रंजालायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो नैथि सानखालिनिफ्राय स्नि दिनसिम जोङो बैसागो मागियो बैसागो खौ जोङो जे बर'निनो ट्रेडिसनेल ड्रेस जेरैहाय जोंना हिनजावफोरा दख'ना गोजा बा बाउस गोजा फास्रा बायदिसिना फास्राजों लानानै बैसागु मोसानो ओंखारलाङो बिदिनो बर' हौवाफोराबो गामसा गोथां आर'नाइ आर'नाइनि गस्ला गाननानै बेबायदिनो बर'निनो दोरोङारि दामग्रा जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा जाबस्रिं बायदिसिनाखौ लानानै जोङो बैसागु मोसानो ओंखारलाङो आरोना नोंथां जोंनि बेखिहाय नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां नोंथांमोननिखौबो बेबायदिनो बैसागु फोरबोखौ फालियो नामा
औ नंगौ दा नोंथाङा दानि जेरैहाय बुंलायनाय बायदिनो बैसागु फोरबोखौ जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो फालियो। नाय जायो आरो ओ बैसागुनि से खालारनि सानसे सिगांखौ जोंबो मोसौनि बैसागु साननानै फालिनाय जायो बेनि ओ अखानायनायै जोङो से खालार जायो जेब्ला ओ जोङो बिदिनो ओ जोङो माखासे बावथाय बावनानै बा फुजा होनानै जोङो बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो आरोना नोंथां। ओ दा जोंनि बे बैसागुआ ओ जोंनि ओ। आसामनि बा जोंनि बड'लेण्ड हालामनिनो थागिबि आरो बे बर'फोरनि मोनसे ओ मोनसेया जोंनि बर'फोरनि मोनसे हारिनि बे रंजालि फोरबो नङा होमबा नोंथां। बे ओ रंजालि फोरबोआव जोङो गासैबो ओ गथ' गथाय ना। उन्दै गेदेर सेंग्रा सिख्ला ना बोराय बुरै गासैबो बे रंजालि फोरबोखौ ओ रंजानायजों जोंनि गामिफोराव मा ओ रंजानायजों उसिफावो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
ओ दानिया ओ जोङो बे ओ रंजालि फोरबोखौ फालिनो थाखाय जोंनो माखासे ओ ओ। जोंनो माखासे गाननाय जोमनाय बेफोरबायदिनो ड्रेसनि गोनांथि जायो नङा होमबा ओ जोङो बेवहाय गासैबो ओ गामि गामि थांनानै न'खर न'खर थांनानै जोङो बेफोरबायदिनो माखासे रंजा जानानै ओ माइरं ओ रां बेफोरबायदि माखासे जोङो ओ खांनाय माबानायखौ मोस मागिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा आं जोङो बेवहाय मोसौ रंजालि बैसागु जों जेब्ला मोसायो बे मोसौ खानायाव जोंनो माखासे दामग्रा दामजुनांग खौ जोङो जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा जथा ना बेफोरबायदि माखासे जोङो जोंनि बर'नि ओ दोरोङारि जि दामजु ना बेफोरखौ लानानै जोङो ओ रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि मोनफ्रोमबो बर'नि गामि गामि बा न'खर न'खर ना खाम सिफुं सेरजा सिफुं ज'थानि ना रिंनायजों गोमखांनाय। बेखौ जोङो ओ ओ नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
दा बेफोरबायदिनो जोंनि बर' गामि गामिफोराव ओ बेफोरबायदिनो रंजानाय बाजानायजों बा जानाय लोंनाय नाय जों जोंनि ओ जि रंजालि बैसागु बियो जोबोरैनो ओ गाजा गोमजायै ओ जायो। दा जोङो बैस बैसागु जोङो रंजानाय बा रंजानाय समाव। जोङो गासैबो लाइमोन औ सेंग्रा सिख्लाफोरानो बेफोरबायदिनो जोङो रंजाख खानानै बा रंजाखांनायनि उनावहाय जोङो जि जोङो माइरं बा रांखावरि बेफोरबायदि मागिनानै मोननायखौ जोंङो गासिबो खनसे जयैनो जोङो मा ओ लावखार ओंखाम जालायो आरो नङा होमबा नोंथां जमायैहाय। बेफोरबायदिनो जोङो ओ जोंनि बैसागु रंजालि फोरबोआ बा मोसानाया जोंहा से खालारनि फ्राय लानानै स्नि खालारसिम जोंहा थायो बे स्नि खा खालि सनि बा दाइन खालारनि गेजेराव जोङो रंज जानायखौ फोजोबो आरो बेनि उनावहाय जोंहा रंजालि बैसागुखौ जोङो बिदाय होयो। बेफोरबायदिनो गावबा गाव गामि गामि बा बेफोरबायदिनो फांसन खुंनानै जोङो गाजा गोमजायै जोङोे मेथाइ रोजाबनाय खारनाय बादायलायनायनाव गेलेनाय बायदिसिना जोङो हारिमु आयदा लानानै जोङो ओ रंजालि बैसागुखौ जोङो ओ गाजा गोमजायैनो जोङो गासिबो ओ बिदाय होहर आरो नङा होमबा नोंथां दा नोंथांनि ओनसोलफोराव ओ ओ बेफोरबायदि रंजानाय बाजानाय बा खेला गेलेनाय माबाफोर बेफोरबायदि ओ जायो नामा नोंथां? हेल'
औ नंगौ नोंथां।
अ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ अ नोंथांनि ओ ओनसोलफोराव बेफोरबादि रंजालि बैसागुनि समाव बा ओ बिदाय होनाय समाव बेफोरबायदि खेला रंजानाय बाजानाय बेफोरबायदि माबाफोर ओ जायोना नोंथां? हेल'
औ नामा नोंथां आङो
औ औ सोंदोंमोन आं।
खोनानो मोनाखै नोंथां।
अ अ ओ नोंथांमोननि गामिफोराव बेफोरबायदि रंजालि बैसागु बिदाय होनायनि समाव माबोरैहाय बिदाय होयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां। ओ जोंनि बेखिबो बेबायदिनो दोरोङारि बैसागुखौ फालिनायनि अनगायैबो जोङो ओ दानियाहाय जोंनि गामि हालामफोरावहाय ओ बैसागु जोबनाय बा जों बैसा गुखौ बरायनायनि जाहोनाव जोङो बैसागु फांसन खुंनायखौ जोङो गोबांखौनो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबाय दिनो जोंनि हालामावबो बैसागु फैनाय लोगो लोगो जोङो जेब्ला लासि दि ओ स्नि दिना थाङो बैसागुनि अब्ला जोङो बैसागु फांसन फायनाय एबा बिदाय होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां। औ बेबायदिनोहाय जोंनिआव बैसागु बिदाय होनाय फोरबोआव बेबायदिनो जोङो गथ' गथाइ बोराय बुरै गासैबो ज' जानानै जों ङो रंजायो बाजायोबा जोङो गिबि सानावहाय ओ गेवलां मेल खुङो बेनि उनावहाय जोङो ओ बिदिनो ग थ' गथाइफोरखौ लानानै जोङो खेला गेलेयो बायदिसिना खारनाय बारनाय बेबायदिनो होनानै जोङो रंजालि बैसागु बादायलायनायबो होयो बे जेरैहाय जोङो दुब्लि लांदां फोथारफोरावहाय बिफां फांसे गायनानै बेनि सोरगिदिं जोङो मोसानायखौ जोङो नुनो मोना आरोना बेबायदिनो जोंनि बर'निनो दोरोङारि दामनाय देनायफोरखौ लानानै
औ औ नंगौ।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबोथ' जाबाय ओ नोंथांजों सावरायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ औ बिदिब्ला दे गोजोनबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोन